अ नोंथांनो आं गिबियावनो गोजोन हरनि गाह हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आं गोजोन हरनि मोजां हामलायबाय
नोंथां दा नोंथांजों आं एसे गोनांथार आयदानि सोमोन्दैसो सावरायनानै फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ औ
दा नोंथां आ आंजों सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला नोंथां
औ
नोंथांङा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै नोंथाङा बा नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हरनाय
औ औ औ
धोराङारि फोरबो ना नोथां?
औ नोथां औ।
गिबियावनो नोंथांखौ आङो गोजोननाय जासिग्रोबाय।
औ।
आ बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो ना नोथां? बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो होनना बुंङोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन बैसागु। बेनि उनाव दङ जोंहा मागो दमासि। आरोबाव आरो दंबावो जोंहा आमथि फोरबो लोगोसेनो बायदि बायदि बाथौ फुजा फोरबो बिदिनो गोबां बर' फोरनि दोरोङारिफोर दं आरो नोथां।
औ औ।
लोगोसेनो जों बांसिन बिथा खालामनानै बुङोब्ला जों बैसागो फोरबो, आरो मागो दमासि फोरबो, बेनि उनाव बाथौ फुजा फोरबो। बेफोरखौबो बांसिनै जोङो ओ मानिनाय जायो आरो बांसिनै माने गोसो होसिननाय जायो आरो नोंथां। नंग'ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ बेफोर जाबाय जोंनि गोदोनि गोदो बर'फोरा ओ जेब्लासिम बर'फोरा फैदोंमोन आसामाव फैदोंमोनब्ला जे माब्लानि जोनोम जादोंमोन अब्लानिफ्रायनो बैफोर फोरबोआ जों जों माने फैफानाय होनना हमना लानांगोन आरो जों। मानो होनब्ला जोंबो गेजेर ससेनि सुबुंसो जोंबो मोन्थिया नालाय। बेखौनो जों बुंनांगोन जे बै फोरबोफोरा जों जों माने मोनसे दोरोङारि फोरबो जाय फोरबोखौ माने आजै आजौ बा आबै आबौमोना गोदोनिफ्राय लाना फैनाय फोरबो बै फोरबोफोरखौ जों लानानैनो दिनैसिम माने आबै आबौ आजै आजौमोना मावबोनाय बायदि आइ आफाया मावना दिन्थिनाय बायदि जों माने दासिमबो जों मावगासिनो दङ। दासिमबो जोङो खालामगासिनो दङ आरो जाबादि सम आरो बोथोरा थागोन बेफोरबायदिनो दिनैसिम जाबादि मावदो आरो फैगोन समावबो बेफोरबादिनो मावबाय थागोन आरो जाय जाय फोरबोफोरा माने जों बर'फोरदो अरायबो नागारनो हायि फोरबो जेरै बैसागु फोरबो बे बैसागुआ जोंनि थाखाय माने मोनसे दोरोङारि फोरबो जायफोरबोखौ जों नागारनो हाया अरायबो नागारनो हाया। बे फोरबोआ मोनसे रंजा खुसिनि दिन सान फोरबो बे फोरबोखौ जोङो स्नि सानालागै माने रंजा गोजोनै जों रंजानानै माने गोजोनै सानफोरखौ जों हगार हरनाय जायो आरो बोसोराव खनसे जेन सुखु दुखु सुखुफोरखौ मोनसा मोनसि मोनलायनायफोरखौ जों बावगारनानै बोसोराव खनसे रंजानानै जों माने मागिलायनानै खाना बायदि जों जालाय लायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बै समाव समावनो माने मोनसा मोनसि मोनलायनाय बायदि दुखु दाहाफोरखौ बावगारलायनानै गावजों गावजों अनज्लाय अनजायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे बैसागो फोरबोआव लोगोसेनो जोंनि दामजु ओ खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, जाबस्रिं बिदि बायदिसिना जोंनि हारिमुनि दामजुफोरखौ लानानै जोङो ओ रंजा-बाजा गासैबो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' बिदि नुनो मोनसै आरो जों माने जोंबो मोसायो बा जोंबो नुनो मोनसै आरो गोदोनिफ्रायनो नोंथां आरोबाव नैथियाव आरो बुंनो थाङोबा जोङो मागो फोरबो बा मागो दमायसि जायफोरबोबो जों एंगारनो हाया मागो-दमासि होनना बुंङोब्ला जों बुंनांगोन बेबो मोनसे जों बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायि जेरै बैसागो फोरबो थिग बिबदिनो बे मोनसे जों एंगारनो हायि मागो फोरबो माने फोरबो माने मोनसे मागो दमासि जोंजों माने बोथोरनि बा बोसोरनि खेबसे बेबो मोनसे मा जोंनि आबाद फोथारखौ जेब्ला जों आबाद फोथारखौ जों मावखांना दैखांगोन अब्ला जोबथि समाव माने जों माने मा खालामनाय जायो आबादारिफोरा जिरायनानै मोनसे रंजानाय मोनसे जिरायथ'नाय सम जाय समाव जों आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो होननानै बुंजायो आरो मागो फोरबोखौ माने आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो जाय फोरबोखौ माने जों अराय नागारनो हायै फोरबो आरो थिग बिब्दिनो जोङो बेखौबो पुस्तारनि जोबथा खालार बा ओ जानुवारि दाननि जिथाम बा जिथाम खालार बा जिब्रैनिफ्राय खाना लावखार ओंखाम अमा बायदिसिना बुथारनानै फिथा सौराय सावनानै माने जोङो भेलागुर बायदि बानायनानै बेवहायबो जोङो ओ रंजानाय बा खाना जानाय बायदि बायदिखौ जों नु मोनो आरो आलासि सिबिनाय बै खौबो जोङो बे मागो दमासियाव जोङो नुनो मोनसै आरो बा जोंबो फालिबोगासिनो आरो नंगोना नोंथां बेनिखायनो आं सानो जेन बै मागो बेबो जोंनि थाखाय मोनसे गानो हायै सोमोन्दो गोनां जोंनि मोनसे आगुनि फोरबो आरोबाव आरोबाव बुंबावनांगौ जों खेराइ फोरबो बाथौ फोरबो जायफोरबो जों बर'फोरा जेब्लासिम फैदों अब्लासिम जों न फैफानाय बेबो मोनसे खेराइ फोरबो बाथौ फोरबो बाथौ फोरबो आरो बेखौबो जों माने अराय सम गारनो हाया बा नागारनो हाया धोरोम दोरोम होनना बुङोब्ला बे बाथौ फोरबोखौनो जों गिबियाव लाग्रोनांगोन आरो नोंथां बेखिनिखौनो आं नोंथांजों सावरायबाय लोगोसेनो आं नोंथांनि फ्रायबो मिथिनो लुुबैगोन जे नोंथाङा बै दोरोङारि फोरबोफोरनि सायाव मा मा मोनथिगौ नोंथाङा आंजों एसे सावरायनो थाखाय बा आंनो फोरमायहरनो थाखाय नोंथांखौ
औ फोरुमथों जोंहाथ' गोबां बर'फोरा दोङारिफोरबो दोङो बेफोर अरायथा ओ दोरोङारिफोर फरबोनि अनगायै जोंङो गामियारि फिसा फिसा फोरबोबो फालिनाय जायो जेरै गोबां दङ आरो ओरै मा होनो गावब गाव समाज आव थानाय मोनफा मोनफा फोरबो थायो जेरै जोङो लामा गाथोननायफोरबो एबा आमथिसुवाफोरफोराव मोनसे फिसा फिसाफोरबो आरो बेनि अनायैबो जोंहा दङो जेरै मा फसाालि फुजा दोङो जेरै जोङो मा होनो ओंखाम गोरलैनि फुजा गोदान बोसोरनि फुजा बेफोरबायदिनो गोबां फुजाफोर जायो आरो न दा जोंनि गामियारि ओनसोलाव बेनि अनगायैबो जोंहा दा आं नथानो सानो मोनसे जोंनि दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै जेरै जोङो दोङो दोरोङारि होनना बुङोबा मा होनो आमथि बे आमथिुवानि सोमोनदै आं इखोनो फोरमायनो सानदों आर' गुबै जोंनि बर'फोरा माने गोदोथारनिफ्रायनो माने आबै आबौ मोननानै फालिबोदों आरो बेखौ बे आमथसुवआ माने जोंहा मा बै आमथिसुवायाव जोंो मा जायो नोंथां माने हाफोरा' ना थायो माने बेयाव मा होनो सासे मोदायजों एबा मोदायखौ फालिनाय जायो आरो बे आमतसुवायाव दा बे आमथिसुव ाया माला नाङो ए माला जायोबा जोङो बेखौनो मख'नांगोन दि नोंथां बे आमथि उाया जाहैबाय जोंहा मा होनो आसार दाननि स्नि खालारनिफ्राय जोंङो बे आमसुसु नाङो आरो बे आमथिुसुआ गुबै सानथाम नाङो आरो जोंनाव बे सानथामाव जोंहा मा जेबो हाबा मावा बे समथाव जोङो आबाद फोथाराव थाङा आबाद फोथाराव थांनानै खामानि बेफोरबायदिया जोंहा फोथायनाय दङ आरो मानो होनबा जोंहा बै सानथामाव जोंहा हाफोरानो बा जोंनि बैसुमुथियानो सुवानो नोंथां बे सुवा जाना थायो बेखौ बेखायनो मा बेयाव जोंना खदालबो जावा हाबो जावा आरो आरो मा दंफां लाइफांव थानाय फामथाइ सामथाइफोरखौबो जोंहा हाया आरो दं औवा मबा माबि दं। खख्लाफोरखौ जोंहा दाननो मोना एसे फोथायनाय दं आरो बेखौबो दानोब्ला मावोब्ला जोंहा थाब नाङो होननाय मोनसे फोथायनाय दङ आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बे आमथिसुआव जेब्ला नाङो आसार दाननि स्नि खालाराव अब्ला जोंहा गासैबो ब दिनखालि बेनो मा होनो न'आव सुबुंफोरा आबादारिफोरा न'आवनो थायो आरो नोंथां न'आव थानानै बायदि बायदि जेरै हाबाफोर मावो जेरै जोंनाव औवा दांखा दोननाय आरो रुजिना दोनखानायफोरखौ जोंहा बेयाव म होने हासि बेेबो गिसि बेबो खाय हैबो आरो बे समाव माने आगोलावनो जोंङ मावख जोबना दोनो आरो बे आमथिसुवनि थाखाय नङाबा मा मावना थागोन बेखौ सान आरो नोंथां बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावो बेनि ओमफ्राय बे जेब्ला जोंहा सानथामाव थाङो अब्ला जोंहा मोनसे समाज बाा मन्दिराव फोरबो जायो आरो बे फोरबोआनो जाहैबाय जोंहा मान ुवानि फोरबो आरो बे फोरबोआ जाबाय बै आमथिसुवानि आगोलावनो फिथाइ सामथाइफोरखौ गाहामफ्रा जोमना दोनबाय हान्थाल थाइजौबो गाहामफ्रा जुमना दोननाय बैफोर फिथाइ सामथाइखौ बे फुजायाव बावफायनो थाखाय लाग्रोनानै दोनफायो आरो बे फुजाखौ जोंहा जेब्ला ओ माबानि ओ आसारनि जि खालार जायो अब्ला जोङो सानथामनि उनाव बेखौ दोगारनानै ओ फुजाखौ फालिनाय जायो आरो बे फालिनायाव जोंहा फोरबो फोरबो फालिनायाव बे फिथाइ सामथायाइखौ बावनाय जायो बाउखांनानै माने बोथोरारि फिथाइ आरो जेरै जोङो फिथाइ गोथां नुनायफोरखौ बेयाव ओ बेयाव बावजेनासो आनान गसायनो जोंहा जानाय जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो बे फुजायाव गासैबो सुबुंफोरानो फैयो ज' ज' जाजाय फैनानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेन्थ' गासैबो बेनलाफोरा फैजोबनानै बेयाव फुजायाव आर'ज गाबफैयो आरो बेहाय बावखांनानै गासैबो फिथाइ सामथाइ हानानै रानलायना जायो रंजालायो आरो नोंथां बेबायदिनो जों आमथिसुवा फोरबोआ माने बै दिनाव रंजै रंजा गाजा गोमजायै मा होनो जोबलाङो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा गासैबो सुबुंफोरानो मा होनो आबादारिफ्रा गावबा गाव आबाद फोथाराव थांबाय आबाद मावनो थाखाय एबा माइ गायनो थाखाय ओ बेबायदिनो जोंहा आमथिसुवाया जोबनानै थाङो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंहा फैयो मा होनो फो फोर्बोबाव आरो बे फोरबोआनो जाहैबाय जोंहा बिनि उनाव ओ मा होनो माइसालि फोरबो बे माइसालि फोरबो माने जोंहा आस
औ
मा होनो ओ माय गेलेखौनो मोनजायानो बेनिखायनो मा जोंहा एसे फोथायनाय दोङो बे समाजावनो एबा‌ ़़ जोंनि रायजोनि मन्दिरावनो बे फोरबोखौ जयै गामिनि सुबुंफोरा लोगो नांनानै खेबसेयावनो बे माइसालि माइ एबा ओ आसु माइनि फोरबोखौ खुंनाय जायो नोंथां बेनि उनावसो जोंहा माइखौ मा होनो बे फुजा होखांनासो जानाय जायो नङाबा जोंहा बे माइ गोरलैखौ जाजेननाय जाया आरो नोंथां बिदि जोंहा फोथायनाय दोङो आरो नोंथां ओ बेबायदिबा नोंथां ओ मा होनो ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो गोबां धोरोमारि फोरबो दं बेखौ बुंबाबो बुंस'हाया सावरायबाबो सावरायनाया ओ जेसेबां बुङो एसेबांनो लावओ नङा होमबा नोंथां थिक बेबायदिनो नोंथां आङो दा जाखिनि जोङो गुसुङै बुजिदों बेखिनि सोमोन्दैनो एसे सावरायलायनानै ओ मोननानै नोंथांजों जोबोद गोजानाव लोगो मोनब्लावो मोनफ्लाङोबा आरो नोंथांखौ गोजोननाय जासिहरबाय आरो नोंथां